हेलौ औ खोनादों नोंथां?
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय।
आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय।
ओ आं दिनै नोंथांजों उम गामियारि जिउ आरो सहरनि जिउ नि बारै एसे सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना? औ सिगाङाव जोङो गामियारि जिउनि बारै सावरायग्रोसै। औ जोङो जेनेबा गामियारि जिउ होनबा मा फैयो जोंनि मेलेमाव जोंनि मेलाव ओरैबायदि फैयोना गामि गामि होनबाथाय बिराद ओ साफा साफा मिथिंगा ना? लाइक बिराद क्लिन इनभाइरमेन्ट। साफा मिथिंगा बा ओ बि बिफां लाइफां दाउसिन दाउला जिब जुनार बेफोर ओ गोबां थायोना। आरो जेनेबा माबाफ्राबो ओ गुबुंलेफ्राबो खम जायो।
औ
आरो उम आबहावाफ्राबो बिराद फ्रेस जायो मोजां जायो ना
औ औ
गोथां गाब बिफां लाइफांफोरजोंनो
औ
नोंथाङाबो एसे गामिनि ओ जेनेबा मोजांखौ
औ औ हागोन एसे खौ ओ जों ओरैनो गामियारि बुङोब्ला जों गावनि मेगनजोंनो नुयो जे जों गामियाव गोबां माने नेचारेलजों जों थां थांनानै थायो जेरै जोङो बांसिन जों गामियाव बांसिन गावनि देहाखौबो हेल्दि लाखिनो हायो मानो होन बा बेहाय गामियारियाव बांसिन न बारहावाया मोजां जायो। जेरै जों गामियाव बांसिन दिनै बिफां लाइफां जों बांसिनखौ मोनो बेहाय आरो मोजां जानाय लोंनाय मैगं थाइगं बेफोरखौबो जों मोजां जायो बारहावाखौबो जों मोज जां मोनजायो आरो जों बिदिनो माने नांगौखिनिखौ जों गामिनिफ्राय गोबां मोनो आरो
औ
गावनि देहानि थाखाय आरो जों माने गामियाव थायोब्ला जों बांसिन जोंनि मा होनो
देहाया देहा
देहाया माने गावखौनो माने हेलदि हेलदि मोनो आरो साखोन सिखोन लाखि फिननो हायो
औ
बेनोसै आरो गामिनिया औ
नोंथां होन्नाया नोंगौ। आरो आं आंनाव मोनसे मेलेमाव फैबावदों गामिनि जिउ खुंनायाव माने ओ गावजों गाव बिराद मोजां अनलायनाय थायोना माने बुजिलायनाय थायो। गावजों गाव गावजों गाव बिराद मदद खालामलायो जेरावखि जाया। जाया जेरै हाबा हुखाफ्राव
औ
न'खरजों न'खर
सावरि बादालि जालायनाय औ औ औ
थायो बिदिनो आरो लोगोसे बे बिसोरो गावसि ओम ओ ट्रेदिसनेल बे भेलु थायोना फोरखौबो बिराद मोजाङैनो लाखियोना धोरोम औ धोरोमफोरखौ ओम
आरो नोंथाङा जे होनदों देहाखौ साखोन सिखोन लाखि मैगं थाइगंजों मैगं थाइगंजों नोंगौ ओ मैगं थाइगं आबाद गायो बिसोरो
ओम
आरो बेजों बिराद माने जेबो
ओम
बिसोर जेनेबा पेस्टिसाइसफोर इउस खालामा ना
औ औ
खेल बुस्थु इउस खालामा लासिनो ओंखायनो जा हेल- हेलडि जायो आरो
औ गामियाव माने बांसिन माने मोजां मोजां बुस्थुखौ जों मोननो हायो आरो जेरै जों हमना ला जानाय लोंनाय बेनिफ्राय थानायनिफ्राय जेरै जों फिथाइ सामथाइ जायो जों गामियाव गावनि दंफांनिफ्रायनो जोङो माने फ्रेस फ्रेस हाननानैबो जानो हायो आरो गामियाव ए औ
नोंगौ
औ
ओम आरो ओ आङो बेखौबो होनो सानदोंमोनलाय माने जोंथ' दा मुलाम्फाखौ रायलायदोंना खिन्थु ओरै बेराफारसे थिंजाय गामिथिंजाय गामियाव होनोब्ला ओ जेन ओ इ इडुकेसन बा सोलोंथाइनि बिथिङाव
औ
फाव जेनेबा ओ स्कुल बा फ -फरायसालि कलेजेस फ्रा एसे खम जायो ना औ बे दाथ' सोलोंथाइया बिराद आवगायबाय बयबो फरायो ओंखायनो लाइमोनफ्रा सोहोराव थां थांनो गोनांथि जायोना गोजौ सोलोंथाइखौ लाहैनो थाखाय
औ माने जों इदिनो माने गामियाव थ' जों माने माखासे इडुकेसन माने नोङो होसोनबा जों माने गामियाव मोनजोबा होननाय बायदि आरो थ' जोङो गामिनि ओमफाय एसे माने जानगाराव एबा सहरफोराव थानानै माने जों इडुकेस न खौ लानो गोनां जायो सोलोंथाइखौ लानो गोनां जायो जायो जेरै जों माने मोजां बारहावाबाबो मोजां जानाय लोंनायबाबो जों मोजां फिथाइ सामथायाइबाबो जों माने बबेबा स समाव माने जों नागारना थांनो गोनां जायो आरो गामिनि थासारिखौ आरो थासारिनिफ्राय जों नागारनानै थांनो गोनां जायो आरो जोंङो औ जों सोलोंथाइ लानोनो जों मालाबा समाव जों सराव थायो सराव थानायाव जों माने गामिनि बारहावा बायदि माने जोङो गोरोबथेनायखौ जों नुनो मोना आरो
औ
उम
उम नोंगौ नों होननाया नोंगौ। आरो सोलोंथाइ लानो थाखाय थाङो आरो ओ जेनबा बा ओ जबफोर मावहैनो थाखाय साख्रिफोर मावहैनो थाखायबो थाङो ना
औ औ जेरै जों बि बिदिनो हमना ला सोलोंथों लानानै सोरबा जब मावो सोरबा बिदिनो इडुकेसन होसोनायाव एबा सोलोंथाइ लानायाव जोङो माने जेरै जों माने मैगं थाइगंखौ जों गामियाव जेरै खाब्र'बनानै जानो हायो ओमफाय जों जेनेबा जों सरत थायोब्ला जोङो बे गामिनि मैगंखौ माब्ला ओ माब्लानि टाइमाव खानाय मा टाइमाव खानानै जोंङनो बे टाउनाव माने लांनानै फालांगिरिफोरा माने फालांगि खालामनानै जोंनोखौ जों मा टाइमाव जों मोनजायो माने बिनि जेबो खरफसो गैया आरो माने बेफोरनिफ्राय जों सहरनिफ्राय जों माने एथ'बां गामियाव जेरै जों बारहावाखौ मोनजायो माने टाउन सहरफोराव माने जों बेफोरबायदि बारहावाखौ मोनजाहैया आरो माने जानै माला मैगं थाइगंनो होन फिथाइ सामथायाइयानो होन आरो बेफोरखौ आरो
औ
ओं
आरो एसे नोंथाङा उम सहरनि मुलामफा फानि बारै खिन्थानो हागोन नामा
सहरनि मुलाम्फाया बेनो माने जों माने जेरै जों ओ गामियारियाव थानानै जों बबेबा बुस्थुखौ नांगौ जायोब्ला जों हथात मोननो हाया जों माने बेफोराव माने जों टाउन एरियायाव थायोबा एबा सहर एरियायाव थायोबा जों बबेबा माने गोनांथि जानायखौ जों थाबै माने मोननो हायो आरो हमना ला जों गारि मथर होसोनोनायावबो जोङो माने टाउन सहराव औ माने जलदियै मोननो हायो बबेबा सोलोंथाइ लानायाव बबेबा बिजाबनि गोनांथि जायोब्ला जों माने टाउन सहरफोराव जों थाबनो मोननो हायो इफोरबायदि आरो आरो जों जोंनि माने गाननाय जोमनाय होनोब्ला जों बांसिन टाउन सहरनिफ्रायनो लानाय जायो बेफोरनो आरो मुलाम्फा
औ नोंगौ। नोंथां होन्नाया थिगैनो जेरै शपिं मल बेफोर बांसिन सहराव थायोना। सपिं मल जानाय लोंनायनि जेनेबा रस टुरेन्टफोरनि खेथ्र'आव गारि मथर बेफोर नोंथां होननाया नंगौ आनो उम आरो जेरै जेनेबा हस्पिटालफोर ना आरो डक्टरस डक्टरफोर क्लि ओ डक्टरफोरनि क्लिनिक
उम उम सहराव बांसिन नुनो मोनो
औ
माने जोंनि माने औ औ माने जोंनि जिउनि माने ओ जोंथ' जों जिउनि थांखिखौ होसोनोब्ला जों बांसिन सहर थानानैनो माने गावनि जिउनि थांखिखौ होसोनो हायो होननाय बायदि आरो जेरै जों सोलोंथाइखौ जों माने गामिनिफ्राय बबेबा दाबसे सहराव थांनानैसो जों माने सोलोंथाइखौ मोजाङै लाहैनो हायो जेरै जों गिदिर गिदिर सोरबाफोर मास्टार डिग्रि सोरबाफोर डक्टर फरायनोबा सोरबाफोर इन्जिनियार फरायनोबा बबेबा मोनसे माने नोङो सोलोंथाइ बेफोरो सोलोंथाइखौ जेनेबा जों माने टाउन सहराव थानानैसो सोलोंनो हायो आरो बांसिन ओ जोङो बबेबाफोर समाव माने साख्रि एबा जबफोर मोनो बायोबा जोंना बांसिन माने सहरफोरावनो जायो होननाय बायदि आरो
एस ओ सहरनि ओ सहराव मा मा खहा जाथावथाव बेखौ एसे सुंद'यै बुंनो हागोन नामा
खहाया बेनो माने ओ टाउन एरियायाव बांसिन सुबुं अनजिमाया माने बारा जायो जेरै आरो बारा जानायाव जोंनि बाहायनाय थानाय बेफोर माने गुबुंले जानो जायो आरो माने आबहावाबो बेजोंनो माने गुबुंले जाफायो। जेरै जोङो बबेबा समाव जों मेथाइ ओ बिदिनो मेथाइ पेकेट जायो जानला मानला लामा सामाफ्राव गारो। बेफोर माने प्लास्टिकआ माने गाज्रि खालामो माने जोंनि थासारिखौ माने थासारिजों लोगोसे जोंनि देहाफोरखौ माने गोहोम खोख्लैयो आरो।
औ
बेमार आजाया माने थाब फैयो। सोरबाफोर जानाय लोंनाय खाथि खाथि खालायावनो गारो। जेरै जों गावनि मेगन जों नुनो मोनो बबेबा टाउन सहराव जोङो थाहैयोब्ला। बेफोराव माने थाम्फै बांसिन माने टाउन एरियायाव माने बांसिन अरो आरो जों बेफोरनिफ्राय जों माने ओ सुबुं माहारियाबो बांसिन बांसिन जाबाय माने लेथ्रा थानायाबो बांसिन जाबाय।
औ आरो जेनेबा जेरै ओ जों होनदों गारि मथर मोनोना बिराद गारि मथरनिफ्राय जेनेबा उखुन्दैफोर
उखुनदैफोर बेफोरखौ जों माने ओम जेरै जोङो गामियाव जों बिफां लाइफांनिफ्राय फ्रेस फ्रेस अक्सिजेन गेसखौ लायोमोन माने बिहाय माने टाउन एरियायाव माने इदिनो गारिनि बबेबा खामनाय बबेबा पेट्रल खालामनाय बबेबा दिजेल खामनाय खामनाय बबेबा बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि थासारिजों माने बुंफबना थायो आरो टाउन एरियायाव। बेफोरजों माने जोंनि जिउआ माने एसे माने देहाफोरा खहा खोख्लैनो हाथावाना आरो। आबहावाया एसे गाज्रि जायो आरो
नंगौ नोंथां होननाया नोंगौ। ओ खिन्थु जों बुंनो थाङोब्ला मोननैबो गोनांथि
मोननैबो गोनां
ना गामियाबो गोनांथि औ ओ। नोंथांजों
उम
बायनानै बिराद
औ ओ आंबो नोंथांजों सालरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय आरो औ दे दे
उम गोजोन्थों